हेल'।
हेलौ ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आङो दायो दङ ओरैनो।
ओ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों ओ बर'नि खारदै जानायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना?
हागोन दे सावरायजागोन।
उम आं जागायजेनसै बिदिब्ला ओम बर'फोरा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो खारदैखौ जाबोदों खारदैआानो बर' फोरनि गाहाय जाग्रामोन ओ गोदोनि समाव बर'फोरा ओ संख्रि ओ गोदोनि दिनाव बर'फोरा थाव एबा बायदिसिना मस्ला मस्लिनि बाहायनाय गैयामोन खारदैयानो बर'फोरनि गाहायमोन। बर'फोरा खारदैखौनो गोबां गोबां गुबुन गुबुन मैगंफोराव बाहायनानै जायोमोन। ओ जेरै बर'फोरा खारदैखौ अनला ओंख्रि ओ नारजि ओंख्रि सबाय ओंख्रि ओंख्रि गोबाब बेफोराव खारदै होनानै जायो।
औ।
दा आं बे खारदैखौ बर'फ मा मानिफ्राय बानायोबा नानै लायो बिनि बागैबो एसे बुंनोसै खारदैखौ बर' फोरा खारदैखौ बर'फोरा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ बानायनायलाय जेरै थालिरनि बानायनानै लायो सबायाइनि बानायना लायो बेसरनि बानायना लायो। औवानि बानायना लायो सिबिंनि बानायना लायो
औ।
ओ बिसोरनि गेजेराव गोदो गोदाय ओ बर' सुबुंफोरा ओ सबाइनि खार-खारदैखौनो बांसिन बाहायोमोन आरो ओ मानसिफोरनिफ्राय ओ बुंनायखौ खोनानो मोनोदि थालिरनि खारदैयानो बयनिख्रुइबो गोबाबसिन जायो होनना खोनानो मोनो।
नोंगौ थारैनो
आरो दा बे खारदैखौ आं गिबियावनो थालिरजों माबोरै बानायो बेखौ बुंग्रोनोसै। उम खारदै बानायनो थाखाय जों गिबियाव थालिरनि जा ओ थालिरनि जा बिखं एबा थालिरनि मादा बेखौ जों गिबियाव हाना लागोरो बेखौ हाना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ सानदुंाव मोजाङै फोरानना दोनो ओ जेब्ला बेफोर मोजाङै रानो अब्ला बेखौ बबेबा मोनसे मोजां जायगा लानानै बेखौ जों मोजाङै सावो बेखौ सावखांनायनि बेखौ सावनायाव जों जेबो गुबुन मुवा बेसादफोर होफानाय जाया मानोना बेयाव गुबुन प्लास्टिकफोर बेसादफोर होयोब्ला जों बेखौ जानो हानाय जाया जायनि थाखाय जों गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ बेयाव होफानाय जाया। दा बे खारदैखौ सावनाय समाव बे थालिरखौ सावनाय समाव जेब्ला थालिरा खामजोबगोन अब्ला खामखांनायनि उनाव बेखौ ओ दैजों दै एसे एसे सारनानै बेखौ लादुरा खालामनानै लानाय जायो दा बे लादुरा खालामनानै लानायखौनो जोङो बे हाथ'फ्लाखौ नालेंखर खथायाव नालेंखर बिगुरनि बे जेखौ जों नालेंखल खथायाव होनानै बेखौ ओ
औ।
हाथ'फ्लाखौ जों बिनि सायाव होनानै बेखौ दै होनानै सरनाय जायो दा बे सरनानै मोननाय बिदैखौनो जोङो खारदै होननानै बुंनाय जायो। ओ दा खारदै खारदै होननानै बुङोब्ला जों खारदैखौ जों बेसरनिबो मोननो हायो दा बेसरखौबो जों बे एखे रोखोमैनो गिबियाव बे बेसरखौ जोङो मोजाङै फोराननानै लाग्रो।
औ।
दा बे बेसरखौ फोराननानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला गोरान जायो अब्ला बेखौ सावनाय जायो। सावनायनि उनाव बेखौ खामखांजोबनायनि उनाव बे ओ खामखांजोबनाय जा हाथ'फ्ला बेखौ जोङो ओ दै सारनानै बिखौ गिबियावनो लादुरा खालामनानै लायो आरो बेलादुरा खालामनानै लानायखौ ओ सिगांनि बुंनाय बायदिनो ओ नालेंखर खथायाव नालेंखरनि बिगुरनि जा बेजे बेखौ होनानै। बिनि सायाव जोङो बे लादुरा खालामना लानाय हाथ'फ्लाखौ सायाव होनानै दैखौ होनानै जों बिनिफ्राय खारदैखौ दिहुनन्नाय जायो।
औ।
दा बेबादिनो जों बर'फ खारदैखौ गोबां ओंख्रियाव बाहायो जेरै अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि आरो बेबादिनो सबाय साम' ओंख्रि। ओंख्रि गोबां दा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बि बेफोर माखासे ओंख्रिखौ जों दोरोङारि ओंख्रि महरै जाबोगासिनो दं। जाय ओंख्रियाव जों खारदै होआबा जों बे ओंख्रिखौ जों सं संनाया आबुङै जाफुङा
औ
दा बे उम दायो आङो ओ सबाय साम' ओंख्रिजों ओ बेयाव खारदैखौ होनानै माबोरै सङो बिनि बागै एसे फोरमायनोसै। दा गिबियावनो जोङो साम'खौ खन्ना लाबोनानै बेखौ मोजाङै सुनानै बेखौ जेंगायबा मोनसे आइजेंआव दोननानै बेखौ दैजों मोजाङै बिज्ला खारनाय बायदि मोजाङै फुनानै लानाय जायो बिनि उनाव बेखौ जों ओ लाबोना दो खननानै लाबोनानै गिबियावनो दोनो दोनग्रोनायनि उनाव जोङो बेखौ खिगारनो दोनो। बिदि खिगारो होयोब्ला बिनि ओ जा हाब्रु बा बाला बियो खारजोबो बे खाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ बिनि बि साम'नि बिखंखौ जों एरख'नानै लायो। एरख'नानै लाखांनायनि उनाव जों बे साम'नि खिथुखौ दानस'नानै लायो। आरो बिखौ ओ दस एसे सम सोमनानै दोनो दैयाव बिनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुना लानानै बेखौ। ओ सारायाव मोजाङै एवग्रोनानै लायो। जाहाथे बियो मोजाङै ओ जाजानो हानाय बायदि जायो। बेबादिनो एवनानै लाखांनायनि उनाव जों बेयाव दै होनानै अ मो सबायजों मोजाङै बेखौ संनानै बेयाव खारै होनानै जों संनाय जायो दा ओ नोंथाङाबो बे ओ जा बर'नि खारदै बिनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो खार खारदैया जादों बर'फोरनि ओंख्रियाव बाहायफ्लेबजाबाय थानाय सरासनस्रा मोनसे गलिलाव मुवा बेखौ खौ नोंथांङा मख'खाबाय जों बेखौ गुबुन गुबुन मिथिंगायावनो मोन मोननाय जेरै थालिर बिफां बेसर सिबिं आरो नारेंखर बेजे बेफोरनिफ्राय जों बानायनो हायो।
औ।
सरासनस्रा खा खारै बानायनाय आदबा जों जाय मिथिंगायाव मोननाय मुवाफोर बेफोरखौ जों गोरान खालामनानै सावनानै जों बिनि हाथ'फ्लाखौ सरनानै खारैखौ दिरहुननाय जायो बेबायदिनो खारैजों संनाय ओंख्रिया गमाबायैनो जोबोद गोथाव बेयो बर'फोरनि आंगो बर'फोरनि ओंख्रिफोर जेरै अनला सबाय नारजि खारं खान्दाय ओंख्रि गोबाब बेफोरखौ जों सरासनस्रायै खारैजों। संनाय जायो खारै बाहायनानै बेबायदिनो खारैआ माखासे देहानि मोजांनि देहानि थाखायबो मोजां देहाखौहाय राफोद लाखिनायाव गोबां बिबांनि हेफाजाब होयो। मानोना जोंनि देहायाव खारैनिबो गोनांथि जायो।
औ।
बेबायदिनो आङो खारैनि माखासे मुलाम्फाफोरनि सोमोन्दै बुंनो सानदों।
औ
जिहेथु ओ जोङो आथिखाल संनायावहाय माखासे जों बाजाराव मोनफ्लबाय थानाय बेकिं सदा कुकिं सदा बेफोरखौहाय बाहायनाय जायो जाय जोंनि देहानि थाखाय बारा मोजां नङा बेफोरखौ जों बांसिन जों मिथिंगायारि बानायनाय खारदैखौ मोनस्लाबैयाव ओंख्रियाव बाहायनाय जायो।
जाय जोंनि देहानि थाखाय बारा मोजां नङा बेनि अनगायै जोङो जों मिथिंगायारियै मिथिंगायाव मोननाय जोंनि बिफां जि बेसरथारा सिबिं थारा थालिर नालेंखर बेजे बेफोरजों बेफोरनिफ्राय दिरुननाय मिथिंगाया ऐ खारदैआ जोंनि थाखाय मोजां जों बे बेफोरखौ बांसिनै बाहायनो हायोब्ला जोंहा देहाया जेबो खहा जाया बेनिफ्राय खारदैया जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां बेबायदिनो आथिखाल बर' आइजोफोरखौ ओ जोंनि गलाफोराव बाजारफोराव मैगं थाइगं फाननायजों लोगोसेनो गोबां जोंनि न'खरावनो बानायनायनि मिथिंगायारि बानायनाय खारदैफोरखौ जोंनि जे वाटार मिनारेल बथल बेफोरावहाय सोनानै फानहैनाय नुयो जाय मोनसेयाव जायनि बे सेना ब्रैजि बाजि गाहाम बेनिफ्राय बर' आइजोफोरा रांखान्थियारि बिथिङाव गावखौ सुंथानो हायो। बेनि अनगायैबो खारै बानायनाय खारै खारदै बानायनाय आदबाहाय जोंखौ जोंनि जि ट्राइबेल माहारि बर'फोरनि गोजाम हुदा जि जाय समावहाय मोनसे समाव बर'फोरा जाय समाव संख्रिया सं दिहुनजायाखैमोन बै समाव संख्रिनि जायगायाव खारैखौनो बाहायोमोन बे
औ।
जि खारै दि खारै बानायनाय आदब जाय खारैया जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो। बे दोरोंखौ लाखिनायाव खारै बानायनाय आदबा जोंखौ गोबां बिथिङै हेफाजाब होयो। बेबायदिनो बर'फोरा मिथिंगायावनो मोननाय
मैगं थाइगं मुवा बेसाद बेनि सायावनो सोनारनानै थानो मोजां मोनो बेबायदिनो खारैया बर'फोरनि आंगो
औ।
ओ आं खारैनि सोमोन्दै बे खारदैनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो बुंनानै
दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय
औ ओ दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों दिनैनि बे जा आयदा खारै ओ बर'फोरनि खारदै बाहायनाय ओ बिनि बागै नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओ दा बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।